नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आं मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथाङा माबोरै दं?
अ आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां ओ बिब बिदिब्ला नों। नोंथाङा आंखौ मानो कल खालामनाय खालामदोंमोनबा?
आङो दैज्लां बोथोरनि फारसे नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ फन खालामनाय जादों नोंथाङा ओ सावरायनो हागोनना नोंथां।
अ हागोन नों थां ओ मा आइदानि सायाव सावरायगोन नोंथां।
ओ दैज्लां बोथोराव खोथियाखौ मा बायदि ओ फैयो बेबायदि सावरायगोन नोंथां।
अ जागोन नोंथां।
औ। ओ नोंथां। दैज्लां बोथोर होनबाथ नोंथां मिथिखायो दा माइ गायनायनि नि दिन जोङो खो खोथियाखौ फास्टावनो फोना लाग्रोनाय जायो। खैथाखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव ओ माइज्लिखौ जोङो मोजाङै जावस्रोनानै फाथोनि बस्थायाव जोङो सोनानै सोमना दोननाय जायो हरसे जे बा हरनैयनि थाखाय जाहा दे बियो मोजाङै गिसि जानानै ओ गाजा बेरखांनाय बायदि। जोङो बेखौ सानसेबा साननैयनि सोम खांना दोननानै जोङो दसे बोखांना दोननाय जायो बे बोखांनानै जोङो हायाव हा माइ खौ लामस्रोनानै थालिर बिलाइ बा ओ थास बिलाइ गिदिरा बेखौ जोङो खोबनानै दोननाय बा हरनायनि उनाव बेयो ओ जिथा माइआ गाजा बेरजोबो बे गोजा बे गाजा बेरनानै बेरनायखौ जोङो ओ दुब्लियाव लांनानै फोनाय जायो जोङो - जोङो ओ खोथिया फोनोबा फार्स्टआवनो जोङो हाल एवनानै लाग्रोनांगोन मोजाङै हाखौ बिनि उनाव जोङो फोयो खैथाखौ फोओयो। लोगोसेनो आरो जोङो दा ओ दानि दिनावथ बिदिनो हासारफोरखौ सारनाय जाखायो हायाव। बिदिनो जों नै ओ खैथाखौ फोनाय जायो ओ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव खैथाख माबायदि फैयो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां थारैनो
औ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ नोंथां।
जोंहाथ ओ दैज्लां बोथोर ओ बे दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ गायनो जायो आरो ना। अ गिबियावहाय जोङो दैज्लां बोथोर बुंब्ला जोङो ओ गिबियावहाय जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो माइ गायनो थाखाय जेरैहाय जोङो माइ दैज्लां बोथोराव अखा हानाय जायो। जेरै जोङो ओ फार्स्टआव माइग्लि बुङो। ओ माइग्लिखौ जोङो मा रोखोमनि आथिखा माइआथ गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा? ओ जेरैहाय रन्जित बाहादुर बे बिदिनो जंग बन्दु आट आथिखालाव गोबां बेबायदिनो ओ खरमा बेफोरबायदि ओ दोङो माइया ओ बेखौ जोङो जायखिजाया नोंनो मा रो फुंनि माइ माबा बे मोनसे माइखौ नांगौ बेखौ नोङो जाखौ मोजां मोनो बेखौ खौनो मानो जोङो माइग्लि हिसाबै माइग्लि जोङो हा हिसाबै माने गोबां लानाय जा जायो जेरैहाय बहाबा जोङो बिदिनो बुरजा बुरजा लानाय जायो जेनेबा हानि बिबांजों जोङो समान रोखोमनि थोजासे बेखौ नायनानै जोङो खोथियाखौ सोमनाय जायो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
जोङो जेखि जाया सोमजायो जेखि जाया बस्थाफोराव खाथबना दोननानै मोजाङै जोङो सोमनानै माने जोङो फुख्रि एबा ओ दैखरफोराव माने जोङो बेखौ। हरसेबा हरनैनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ जायो आरोना ओ जेब्ला बेयो सोमनानै। गिसि जाजोबो अब्ला बेखौ माने थास' बिलाइ बा एबा थालिर बिलाइफोरजों माने जोङो खोबनानै दोनो जेब्ला बिनियाव फेंखा एबा खाजा बेरो बेर-बेरजासिम जोङो बेखौ गोबाव समसिम ओ एसे गोबाव समसिम माने जों खो खोबहाबना दोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेब्ला बेखौ खोबखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो फोनो सम जायो जोङो बेजों लोगोसे जोङो हाखौ माने ओ गोदो गोदायथ' जोंहा बांसिनै मोसौ हालि दङमोन नङा होमबा? बे जोङो मोसौ हालि थिखालाव जों बांसिनै माने मोसौ हालिफोरखौ। नुनो मोनदिया माने बांसिनखौनो जोङो ट्रेक्टरजों एवनाय मोन नुयो आरोना ओ बेबादिनो जोङो ट्रेक्टरजों नङाबा। मोसौजों माने जोङो मो मोजाङै एवनानै माने बिखौ खायफा खायफा एवनाय समावनो माने गो ओं आथिखालावथ गोबां रोखोमनि हासार रासायनारि बेफोर थायोना जोङो बेफोरखौ माने एवनाय एव एवनायजों लोगोसे माने खायफा हाजों मिक्स जानो थाखाय माने बेखौ गलाय मोनदेर जानो थाखाय गिबियावबो होखानाय जायो आरो ओ उम बेबा बे होखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो खोथिया हाया गोमोन एबा गुरै जायो बेखौ जोङो खा खादा एबा बेबायदिनो बबेबा माबा माबेबा मोनसे आइजेङाव लानानै माने बेखौ मोजाङै फिसा फिसा माने फोनाय बा गारस्रोना होनाय जायो आरो।
औ नोंगौ नोंथां।
उनाव ओ बे खौ साननैसो ओ। साननैसोनि उनाव माने खायफा खायफा एम्फौ जायो बे बिनि थाखायबो जों माने मुलि फोरबो बाहाय खानाय जायो आरो
नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला। आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जेब्ला बेयो खोथिया ओ खोथिया बिदिनो ओ खायफा खायफा खोथिया लाना खोथिया बिदिनो थाब समावनो माने गोजौ जायो खायफाया गाहाय बिबायदि थायो नङा होमबा? ओ जेरै जोङो बेखौ जेब्ला एसे गोजौ जायो माने फुथावनाय बा गायथावना जायो बेखौ जोङो आरोबाव बे खौ खौबो फुनाय जायो बेजों लोगोसे हाखौबो जोङो फोमोन खाना लानाय जायो आरो खायफा खायफा ओ जावायनाय जायो जोंनि ओनसोल फोराव जावैनाय होनो बेफोरबाददि माने खायफा खायफा हा गोथौ गोथौआव गायनो थाखाय माने जावग्रोनाबो लानाय जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ आरो जोङो फुफिननानै माने ओ फुफिननानै माने ओ गायफिननाय जायो आरो खायफा खायफा बेखौ माने जोंनि ओनसोलफोराव गोबांखौ नुनो मोना बांसिनै जोङो फुखाना गायनायखौ नुयो मानो होनोबा जोंनि ओनसोलफोराव माने बेबायदि गैया हा गोथौ गैया आरो‌ ओ बेजों लोगोसे जोङो खोथियाखौ फुनाय समाव जोंहा ओ थोरि एबा आरुं बेफोरजों खानाय जायो आरोना। बेखौ जोङो माने फुनानै गोबाङो खायफा खायफा हा सिखाङो बेफोर हा फैनायफोरखौ माने जोङो मोजाङै बुस्रुनानै माने बेखौ मोजाङै खास्रिनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो खास्रिनानै बेखौ ओ जेनेबा ओ खास्रिनानै आरो बेखौ रोगानानै लांनानै जे जेराव माइ गायगोन बेयाव जों मोजाङै फोमोना मै मोसौजों बांसिनै मै होयो आ आथिखालाव माने ट्रेक्टरजों एवनायनि थाखाय जोङो बांसिन मै होनायखौ नुनो मोनला आरोना। जोङो जोङो बेफोरबादि रो रोखोमैनो माने एवनाय जायो, गायनाय जायो, बेयाव जों गोबां रोखोमनि रुवानिफोर जेरै माइ गायग्रा गोदो गोदायथ' जोंहा गोबां सावरि बादालि जायोमोन आ आथिखालनि दिनाव जोङो बेबादि सावरिफोरखौ नुनो मोनला आरो न? ओ जोंहा माने ओ बायदि बायदि गोबां रुवा रुवानिफोर लायो बेयाव जोङो ओंखाम हैनांगौ जायो, साहा हैनांगौ जायो, बेफोरबायदिनो जोङो ओ बेयाव खोथिया रोगाग्राबो लानानै बेफोरबायदिनो माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो, जोङो माइखौ गोबां रोखोमनि गायो जेरैहाय बहाबा गोजान गेसें बहाबा गुबुन खाथि खाथ बेफोरबायदि गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो माइ लाना माइ बेनि सायाव सोनारनाय जायो आरो ओ गायखांगोन अब्ला बेखौ ओ ओ नै बा ब्रै ओ थाम बि फोरदि मासाव माने खायफा खायफा माइ लाना माइ माने बियो फिथाइ ओंखारनानै माने गोमोन जायो आरोना
औ नोंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो हा ओ ओइ बेयावबो जोङो हाहैनाय जायो बेयो जोङो हाखांनानै जेनेबा बेखौ ओ मैथि सरनाय जायो एसे बुजा बुजा माने जोङो मोथि सरनाय जायो आरो ना बेखौ सरखांनानै माने गोदिर गोदोर आथि खालामनाय जायो जोङो बिनिफ्राय जोङो रोगानानै लाब रोगानायनि उनाव आथिखालाव जोङो बांसिनानो बेबायदिनो ट्रेक्टरजों नानायखौ नुनो मोनो गोदोहायथ ' जोङो गोबां आथिंजोंबो गाग्लिनायखौ नुनो मोनो मोन आरो मोसौफोरजों जों नुयोमोन आथिखालाव टेक्ट क्टरजोनो बांसिनै जाजोबखायो नङा होमबा बेबायदिनो जोङो माइ खौ जेब्ला ओ लाबोनानै नाखांनानै जोङो आरोहाय जोङो बेखौ जोङो ओ मोजाङै फोराननानै मान सौवनानै बेख खुनु माइरं खालामनानै जानाय जायो आरो बेखौ माने दैज ज्लां बोथोराव बेफोरबायदि खालामनाय जायो आरोना ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं मैगं थाइगंफोर मावनाय जायो। बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो ओ जेरै जोङो लेस्रा भेन्दि ओ खुमब्रा
अ नंगौ।
औ आरो
ओ ओ औ
टल बेफोरखौ गायनाय जायो। बेफोरखौ बाय ओ बेखौ गायनानै जोङो ओ न'आवबो जायो आरो लोगोसे एसे एनै फानोबो।
नंगौ
ओं। लेस्राखौ ओ आलि बायदि गोजौ धिप खोखांना लायो बेखौ द्रा बेगरखौ फबनानै दोनो बे फबनानै दोनखांनायनि उनाव दैस्रा लेस्राया जा खिलिबोयो बे खिलि बोखांनानै जोङो बेखौ गन गन बा जोंसि बेफोरबायदि ओ सां बानायनानै होयो बेवहाय लेस्राया मानलानानै थायो। लोगोसे जों बेफोरबायदिनो खालामो ओम ओ नोंथांनि जाय बे मैगं थाइगंखौ गायोना गाया
औ नोंथां औ औ औ जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो पटल बेबायदिनो लेस स्रा बेबादिनो ओं गायनाय जायो आरो ओ जेरै हाय आत ओ दैज्लाङावबोथ गोबां ओ ओ लाव थायो नङा होमबा? ओ लाव आ दैज्लाङाव थायो जेरै लावाबो जोस्रां सायाव मानलानाबो थायो खायफा खायफा हायावनो थायनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जाथ थायो आरो नङा होमबा जेरै बुंदों नोंथाङा लेस स्रा लेस्रायाबो जेरै लेस्रा जोसा लेस्रा बेबायदिनो लेस्रा गुफ गोस सोम बेबायदि सोमब्रोमब्रोम बेबायदि गोबां लेस्रायाबो मोननै मोनथाम जादनि दङ आरोना
औ नंगौ नोंथां
बेफोर जोङो माने ओ गायबाय जेब्ला गायखांनायनि उनाव जों माने बेखौ जेन बिनि ओ बिनि रोदा बिफां फिथाइफोरखौ माने एम्फौआ जाया बिनि थाखाय जों एम्फौनि मुलि बेफोरबायदिबो होनायखौ जों नु नो मोनो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोराव गोबां पथलफोर जेनबा आरो ना बेफोर माने फाहायनो हायो आथिखालाव औ ओ आं गोजां बोथोर होनबो गोदो गोदय बेबादि गोबां सावलि बादालि जानायफोरखौ नुयोमोन बहाबा थांबाबा जेनेब ज ज थांबाय बेफोबादि जानो आथिखालाव बेफोरबायदि बादिया माने सोलायलांबाय आरो बुंबावनाय नुनो मोन